हेल'
औ
खोनादों ना थां
ओं खोनादों
ओ गोजो ओ गोजान बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय।
ओं
ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादों। ओ नोंथाङा दा फ्रियावनो दङ ना?
औ दं
ओ आयदायानो जाहैबाय जेनेबा दावबायनाय दावबायनाया जोंनि थाखाय जेनेबा मानो गोनां ओ दावबायनायनि दावबायनानै जोङो जेनेबा मा मा गियानफोर मोननो हायो बेफोरनि ओ सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन औ हागोन दावबायनायनि उम
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै
दावबायनाय माने जों दावबायनानै माने जों गोबां जायगायाव थांनो हायो जोङो जेरै बिदिनो शिलं टावां माने काश्मिर गोबां जायगा दं अरुणचल फोर जेरै
ओ
माने जों दावबायनो हायो बेफोराव जों दावबायनानै जों मोनसे माने जों बिसोरनि दावबायनानै जों माने बिसोरनि जों थानाय जानाय बायदिसिना हारिमु जों नुनो मोनो ग जों सोल मोनो दावबायनो हायोबा जों मोजां
औ
नोंथाङाबो माने दावबायनायनि बागै एसे बुंनानै होनो हागोनबा
औ दावबायनाय होनोबाथ' जोंनि जिउआव माने मोनसे गोनां बाहागो होननानै बुंजायो जेनेबा जों फरायनाय फरायनायनि अनगायैबो जेनेबा जिउआव दावबायनाय बे हाबाफारिखौ जेनेबा लानांगौ आरोखि दावबायनानै जोङो जेनेबा गोबां गियानफोर मोननो हायो जेनेबा गुबुन जोंनिफ्राय जेनेबा गुबुन हादरफोर बिदिफोराव बेरायहैबा जेनेबा बेसोरनि गाननाय जोमनाय रायलायनाय हारिमु बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो आरोखि जेनेबा दावबायहैनो थाङोबा जोंनो माने रावनिबो गोनांथि जायो इंराजि जोंहा दावबायनो थाङोबा बांसिन मा होनो इंराजि रावनि गोनांथि जायो इंराजि आरो हिन्दी जेनेबा दावबायनो थाङोबा गोजान जायगा फोराव दावबायनो थाङोबा बांसिन जेनेबा गलाफोर गलाफोरनि मा होनो जेनेबा दखानदार बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा बे फोरनि हादरनि मानसिफोर बेफोरो गासिबो माने इंराजि नङाबा हिन्दी बेफोरबायदि राव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा जोंथ' दा जोंनि रावखौनो बाहायनो हायो जेनेबा बे बेफोराव थाङोबा जोङो माने जोंनि रावखौ बाहायनो हाहैयि जायो आरोखि ओ बिनि थाखाय जेनेबा जोङो ओ दावबायनायनि थाखाय माने रावनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
ओं ओं नोंगौ।
औ नोंथाङाबो जेनेबा बेफोरबायदि जायगाफोराव अबावबा गोजानफोराव बेरायहैफेरबाय नामा?
औ जेरै बेरायहैनाय माने शिलंफोराव जेरै बेफोरबायदि जायगायाव आङो माने थांखांबाय दावबायखांबाय माने बेफोरबायदि जायगायाव जोङो थांनानै ओ आं थांनायनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंनो खोन्थानोसै माने बोरै मोनदों आं बेखौ बो थांनानै, ओं। बेफोरबायदि जायगायाव थांनो थाखाय ओ जोङो हारसिंथ' दावबायनो हाया जाहैबाय जों जेब्ला हिनजाव मानसि बिनि थाखाय जों फेमिलि एबा लोगो
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै
जों बेफोरबायदिजों माने थांनांगौ जायो ज' बिनिफ्राय बेरायनो माने थानो मोजां
गुसु जायगा शिलं जेरै बयबो माने
बेफोरबायदि जायगायाव जोंनिफ्राय नैबेनिफ्राय आसाम बेनिफ्रायनो माने गोबां मानसि जा बेरायनो थाङो बेबो जायगायाव मोजां बेरायनो थानो बिदिनो माने गोबां जोंबो सोलोंथाइ मोनबोयो बेफोराव थांनानै
औ।
थांनानै बेरायनानै मोजां मोनो नोंथाङाबो मालाबा थांफेरबाय ना?
औ थांदों आंबो ओ जेनेबा बेफोर आ दावबायनायनि गेजे जेराव आंबो जानसिनाव थांदों होनोबा शिलंआवनो आंबो दावबायनो थांदों। ओ जेनेबा नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि दिनै आंबो गोबां ओ माने ओ एक्सपिरियेन्स मोनबोदों जेनेबा ओ थिसियेन बेफोरबादि ओ मा होनो ए दिनफोराव माने आं बेहाय शिलंआव दावबायनो थांदों आरो ओ जेनेबा नै दाथ' जोंनियाव ओ मा होनो गोलोम बोथोर जेनेबा गोलोमो ओ नाथाय शिलंआव थाङोबा माने जोंनि बायदि बारहावा मोनहैनाय जाया आरो जेनेबा गोलाम गोलोम बोथोरबाबो माने इसिनियाव गोजांनाय बेफोरबायदि बोथोर मोनहैदों, ओ बेनि अनगायैबो जेनेबा बिसोरनि मा होनो गाननाय जोमनाय हारिमु बेफोरनि सोमोन्दै एसे एनैखौ जों माने मिन्थिनो मोनबोदों आरो। जेनेबा ओ बेनि अनगायैबो जेनेबा दावबायनाय दावबायनायावथ' जोङो माने ओ मोनसेल' जायगायाव दावबायाया जेनेबा गोजान जायगायाव थाङोबा माने रेन्टफोर दसे समनि थाखाय लानानै माने ओ दाब दाब जायगाफोराव साननै सानथाम बेफोरबायदि थानानै दावबायो आरो। ओ जेनेबा जों ट्रेनजों थांनानै ओ गुवाहाटियाव माने गुवाहाटिनिफ्राय माने ट्रेभेलार लानानै थांदों आरो। ओ थांनानै ओमफाय ओ बेरायबाय बिदिनो ओ माखासे दै बाज्रुम ओ हाजो हालाफोर बेफोरबायदि जायगा जेनेबा ओ थांदों आरो ओमफ्राय माने ओ जोंनि गोसोआव जानानै थानाय जेनेबा डिप्रेसन बेफोरो माने ओ बेफोरखौ नायनानै एसेबाबो जानगारो आरोखि गोसोनि फ्राय ओ मोजां फिल खालामनो हायो गोसोआव दावबायबा जेनेबा औ। बिनि अनगायैबो थांदों जेनेबा गोबां जायगाफोराव ओ बिदिनो हाजो हाला ओ दै थानाय जायगाफोर बेफोरबायदियाव आरो। औ जेरै बिबार बागानफोर बेफोरबायदियाव आरो।
उम उम।
औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो नामा?
बुंनो थाङोबाथ' माने जों दा जों मोनथिनाय बायदि जायगायाथ' बेरायनो बेरायथाव समायना जायगाफोराथ' जों मिथिनायाव जोंनि नोजोराव जोंनि मेगननि नोजोराव
ओ
गोबां जायगा दं बिदिनो ओ जों हायो बेरायनो अरुणाचलफोराव जेरै जिर' जोंनि साइदखैजाय जिर' दं जिर' बेफोराव इटानोगोर गोबां जायगा माने गुसु जायगा ओ जेरै मिर शिलं बेफोरखौनो लाबाय आं एक्जामपोल फर एक्जामपोल उम बेफोराव जोङो माने थाङोबा जों बेरायोबा माने जोंनि आ दिहा एबा ओ जोंनि माइन्डफोरा माने बेरायनो मोनोबा जों माइन्न्दफोरा फ्रेस जायो जोंनिया। उम बिदिनो बुंनो थाङोबाथ' ओ आंबो थांखांबाय बिदिनो जिर'फोरावबो जेरै ओ हाजो दै माने गोबां समायना जायगा जों नुबोनो मोनदों आरो थांनानै।
उम।
नुनानै बेफोरखौ गोजोदों गोजोनदों नुनानै, माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो नालाय बेफोरबायदि बिदि बेरायोबा उम
नोंथाङाथ' मिथिखागौ जेनेबा औ दावबायनो थाङोबा जेरै जोंनो रांफोरनि गोनांथि जायो औ जेनेबा रांफोरनि अनगायैबो जेरै मानसिफोरा माने ओ बे एसे गोजान जायगायाव थाङोबोला जेरै म मा होनो सोरबा सोरबा राव रोङिनि था खाय थगाय जानो नागिरो जेनेबा बेफोरनिफ्राय माने गोजानाव थानो जेनेबा एसे सालुबो जानांगौ आरोखि बेरायनायनि बेलायाव। माने दावबायनायनि बेलायाव, औ।
माने गोबां माने बयबो थांनो लुगैयो गोबां मानसि फोरानो सुबुंफोरानो थांनो लुुबैयो बेरायनो गोजान जायगायाव। थांनानै जायगा नायनो लुगैयो। रांनि थाखायबो माने खायसे खायसे माने थांनो हाया। बेफोरबायदि माने गोबां माबा दं आरो, जाहोन दं।
औ।
नोंथांनि नोजोराव माने मा मा जायगा मोजां समायना जायगा बेरायथाव जायगा दं नोंथाङा खोनन्थानो हागोन ना अबे बेयाव दं?
औ हागोन नोंथां ओ जेनेबा बे दहाय नों मख लांनाय जेरै बे जिर', थावां मा होनो शिलं जेरै बै मा होनो दुबाइनि डुबाइनि मोनसे बिबार बागान गिदिर दंना मिराकेल गार्डेन
अ जेरै गवाफोर न'?
औ औ। बेफोराव
उम उम नोंथाङा थांनो लुगैयोना बेफोरबायदि जायगायाव आरो बेरायबावनो?
औ नोंथां लुबैयो।
उम। थांनांगौआनो।
ओम बुम बेरायनाय होनोबाथ' बयबो जेनेबा गोसो जायो नाथाय मा होनो माखासे प्रब्लेम जेनेबा रांनि रांनि गोनांथि औ देहानि देहा जेनेबा देहाया बारा माबाया नोरजि जैयाबा बेरायनायफोराव एसे प्रब्लेम जानो नागिरो जेनेबा बेफोरनि थाखाय थांनो हायै जायो।
जों गोबां माने गोजान जायगायाव जों गोबां माबाजों माने ओ जों जेरै ओ दावबाय अखोरां दावबायारि जों माने माबाफोरजों थांनो हायो जोङो अखोरां दावबायारिजों थांनो हायो। ओ जेरै ओ ट्रेनफोर बिदिनो गारि मटर बेफोरजोंबो जों थांनो हायो माने गोबां जायगायाव जों हान्थिनो हायो आरो। बिनि थाखाय जोंनि माने गोजान गोजान दावबायनो थाखाय जोंनि आखाइयाव गो रां थानांगोन जोङो माने गावनि रैखाथिखौ ला थाखाय जों ओ गोख्रों थानांगोन माने। उम बिदिनो
औ बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा रांनि अनगायैबो माखासे जेनेबा जायगाफोराव मा होनो फोरमायलायफोर जोंनि मा होनो फोरमायलायो माखासे जेनेबा बेफोरबायदि नांगौ नङाबा हाबहोनो नागिरा। औ बेनि औ बेनि अनगायैबो जेरै रा औ राव रोंनायनि बेलायाव जेनेबा ओ गासिबो माखासे जायगाफोरावनो माने ओ माखासे मा ओ मबाइलफोर लांनो मोनि बेफोर जायगाफोराव माने मबाइल सोनो मोनि बेफोरबायदि माबा थायो ओ केपासिटि थायो नालाय ओमफ्राय मा होनो साइ बदफोरखौ जेनेबा इंराजिनि लिरनाय थायो बे फोराव माने फरायनो रोङाबा ओमफाय माने ओ फाइनफोर नांलाबायनाय बेफोरबायदि जायो आरो माने औ।
ओंखायनो जोंनि थाखाय माने सोलोंथाइयाबो गाहाम गोजान गोजानाव दावबायनो था खाय माने जों गोरों रोंनानै लानांगोन जों सोलोंथाइ लानांगोन बिनि थाखाय बेरायनो थाखाय जों दावबायनो थाखाय। सोलोंथायाइया जोंनि थाखाय गाहाम आरो बिनि थाखाय।
ओ नोंथां होमबा जोंनिया समाबो जानानै
औ
फैबाय दायो नोंथांनि दावबायनायनि सोमोन्दै रायलायनानै गोसोआव गोजोननाय सानो जेनेबा उनफोरनि समाव नोंथांजों बेफोरबायदिनो फरायनो मोनबावगोन। एसेनोसै नोंथां।
औ औ जागोन।